औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं।
ए जाखांबाय
जाथ'वाखैनो संनायबो जाथ'वाखैनो दाबो
ओ
नोंथाङालाय मा खालामदों संनाया दानि ब्रयलार एसे लाबोदों बेखौ माजों जानाय जायो माबा खालामथारसै नोंथाङालाय मा खालामदों
जाखांनानै दं मोन आंबो ओरैनो नोंथां
अ-अ
माबाफोर मावदोंमोन दिनै
मावनायाथ' मावदोंमोन दुब्लियाव' दसे थांदोंमोन नोंथां बेनिफ्राय गैया दहाय संनाय
माइफोर गायनायफ्रा जोबबाय नामा हायाखै नै ओरैनो दहाय बेला माबायाव हादोंमोन बेलासियाव दसे हादोंमोन ओमफ्राय दसेल' हानानै गारनानै थांनायनिफ्राय दा हाथ'वाखै माथो
जोंनिथिंबो बिदिनो फुङाव गायनाय फुनाया खोथिया सिलि दंबावो नोथां एसे ओमफ्राय ओरै दब्लायसे दं
औ जोबसिगोन ना होमबा
औ नोंथांङा टाइम होनो हागोन नामा इसेलाय
औ हागोन नोंथां दा ओरैनोसो दंथ'यो नालाय
औ ओम दे होमबा जोंहा माखासे आयदा लानानै सावरायदों नोंथां
औ-औ
होमबा जोंहा जोंनि थांनानै थानायाव सुबुंफोरनि थांना थानायाव औवानि गोनांथिनि बागै सावरायनो नोंथां
औ जायो नोंथां सावराय जायो
उम-उम-उम दे होमबा औवायाथ' जोंनि एखेबारे जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम दरखारबा गोनांथि होनजायो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओम आथिखालाव नंङाबाबो सिगांनि समावथ' जोनोम जानायफ्राय लानानै औवाया गोनांथिखामोन आरो बे जोनोम जानो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै उथुमै हानानै ओरै थैनाय बाहायनायसिम
औ
बेनि अनगायैबो गोबां खामानियाव बाहायबाय बावो जों आरो औवाखौ ओरै न'फोरनि न' लुनायाव खुन्थिया खामि फेराइ आरो आथिखालनि बादि हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय बिदि बाहायामोन सिगाङो
औ
दुं दिरुंफोरि न' खानायफोराव औवाखौनो टेवोल टेबोल जिरनानै खायोमोन
औ
बेनि अनगायैबो आरोबाव गोबां दंबावो आरो
औ-औ
ओ दानाय लुनायाव न'खरनि माखासे फिसा गिदिर आइजें आयला बेफोरावबो बाहायो
औ औ
माने एंगारनो हायि बादि होनजायो आरोना नोंथां औवाया जोंजोंहाय सुबुं माहारिफोरजों
औ
एखेबारे मामा ओरै गरसे फैसानि फार माबा बिखंबादि ओरै मोनसेजों नाम्बार मोनसेजोंहाय मुरथि बेबादिखा आरो
नंगौ नंगौ नोंथां
औवाखौथ' जों न'आवनि नांनायखिनिनि अनगायै माखासे रांखान्थिनि थाखाय फानहरोबो आरो
नोंगौ
आरो दामबो उम दामबो मोनो गोबांनो।
औ नंगौ
गोबां रोखोमनि औवाफोर दं आरो बिदिनो बुरखाफोर गुबै जगथि गुबुन गुबुन ओरै हाजोनि हौवाफोरबो दं।
औ औ
आबाद मावनायावबो बाहायो नांगोल नवाथ' बाहाय नांगोलफ्रावबो ओइ खिला दोनायफ्राव बाहायो आरो मै
ओ नंगौ ओ नोंगौ
हासिनि बिफोरावबो बाहायोना
औ औ
आथिखालावथ' खम नुसै ओमबाबो सिगां समाव रासिन बाहायोमोन आथिखालाव दानि गोनोखो मुगाजों गोरोबनानै एफा एनै सोलाय सोल' जाबाय आरो
औ
नोंथाङाबो बुंलांदो एसे मामायाव बाहायो ओरै नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनायफ्राव बाहायो न'फोराव माबायदि सोलाय सोल' एसे फोरमायलांदों नोंथाङाबो
जागोन नोंथां जागोन बिदिब्ला आं औवानि माखासे बाहायनायनि सायाव आं फोरमायनानै ओमबा नोंथांनो
औ
नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंहा औवाया जि जोंहा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम सुबुंनि थाखाय गोनांथियानो गोनांथि होननानै जेराव जों जोंहा जोनोम जानाय जोनोम जानायाव जोंहा औवाखौ मानो नांगौ होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव जेरै जोंहा जोनोम जागोदान जि गथ' बिनि उथुमाय हास' हासनायाव जोंहा औवानि जि बै माने सैख्लानानै जि माने गोबौ जानाय बैजों हास'योमोन होननायखौ जों नुयो नाथाय आथिखालाव जोंहा बे फोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनला आरोना एसेबां
उम उम
माने बायदिसिना बिदिनो खेमसि बायदिसिनाजोंनो हास'यो होननाय बिदि जों खोनायो आरो।
औ
गोदोनि समाव मा जाखो जोंहा माखासे फोथायनाय दंमोन बैफोरजों हास'योबालायनो जोंहा माने एसे मोजांसिन जायो होननाय बिायदि खोनायोमोन आरो। आरोना बेबायदिनो जोंहा जोनोम जानायाव औवानि जोनोम जागोदाननिफ्रायनो औवानि गोनांथि होननानै बुंखायो। नोंगो बेनि अनगायैबो जोंहा जोनोम जानायावनो औवाखौ बाहायनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां माने बर' हारिनि सु बुंफ्रा बायदिसिना खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुयो जेरै जोंहा औवानि गेजेरजोंनो न' लुनो हायो बा जोंहा खदाल बिखुं रुवा बिखुं बा जोंहा बिदिनो गोबां जेखाइ खबाय खादा बिदिनो गोबां बायदिसिना हेबनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंहा औवाखौ माने गोबां रोखोमाव मोननो हायो आरोना जेरै जोंहा औवा थेरे औवा माखाल औवा गुबै औवा बुरखा बिदिनो जोंहा माने गोबां रोखोमनि औवाखौ मोननो हायो बिदिनो
उम
औवा बुरखा बुरखा होनोब्ला जोंहा बेखौ बांद्रायै जोंहा एसेबां माने न' लुनायफ्राव खुन्था महरैसो बाहायनो हायो ओ माबा मोनसे बिदिनो गोरा बुस्थुखौ बाहायनो थाखाय जोंहा अखाखौ बाहायनाय जायो जेराव जों बेखौ सिनखावलाबायनोबो हानो नागिरा नालाय बेहा रोजा जायो औवाया जेराव जों बे बेनि मेवाइखौ जोङो बांसिन ओंख्रि जानायखौ नुयो आरोना जि जोंहा औवा गोरलै फिनाय बेनिफ्राय जों बे औवाखौ बायदिसिना हेबनायफ्रावबो बाहायनाय जाया जेरै जोंहा औवा थेरे औवा थेरे होनोब्ला जोंहा आथिखाल आथिखालाव बांसिन माने रांखावरिनि थाखाय बाहायजानाय औवा होननानै बुंनो हायो जेराव जोंहा औवा थेरेखौ आथिखालाव माने बांसिन बायनायखौ जों नुसोगारो आरोना
उम उम
बेनि अनगायैबो जोंहा औवा गुबै औवा गुबैया गुबैया जाखो जोंहा बांसिन माने बर'नि दोरोङारि फोथायनायफ्राव जोंहा बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा बेखौ बे औवाजोंनो जेखाइ खबाय सान्द्रि सानदांगा बा बायदिसिना माने नांगौ जानाय बर'फोरनि आइजें आयलाफोरखौ जों हेबनानै लानायखौ नुनो मोनो जेरै जेखायखौ माबोरै हेबो होनबा जोंहा बेखौ औवा गुबैनिफ्रायनो हेबो बा सानदांगा बा सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ माबोरै हेबो होनदों जोंहा बिदिनो जेबो बिनिफ्राय जोंहा न' लुनायनि बेलायाव थाङोब्ला जोंहा औवानि मोनबै एसे जाथि दं बा जात दङ बेफोरखौनो नांजोबगौ होनफ्रामनो हायो आरोना जेराव जोंहा औवानि गोदो गोदायथ' जोंहा बिदि थिं बा माबा मोनसे बिदि आथिखालाव गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय जि माने अखा सेरनो हायि बेफोरखौ जों लानानै गोदोनि समाव लुनायखौ नुमोन जोंहा बांसिन न'आनो जाहैबाय थख' बिलाइ बा थुरि
बेफोरो जायोमोन आरोना बैफोरजों जोंहा बैफोर न'खौ लुनो थाखाय जोंहा औवानि जोबोद गोनांथिखामोन
उम
बेफोर न'खौ जोंहा लुनोबा जोंहा औवा गैयाब्ला जेबो माने लुनो हानायनि गोहोआनो थाया थायामोन आरो ना जेरै जों बै न' लुनायाव औवानि माखासे खामानिफोरखौ बाहायनायखौ नुयो जेरै जोंहा नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय हौवाजोंनो जोंहा दुरुं बानायनाय खानाय जेरै थेंगल जेरै जोंहा बेखौ बानायनो थाखाय जेरै मान्दालि मान्दालिखौ जोंहा गाबखौ औवा गुबैनिफ्राय बानायनाय जायो। बिदिनो जोंहा सैमागन बायदिसिना बानायनायखौ जों नुयो बेफोरखौ जोङो औवा थेरैनिफ्राय बानायनायखौ नुयो आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो खुन्थाखौ जोंहा बिदिनो गोरा दंफां बा बिदिनो औवा बुरखाफोरनिबो होनाय जोङो।
उम।
बेबादिनो जोंहा औवाखौ सिंखावनानै इन्जुर बे फोरनि दुमनायनिबो हुदाफोर दङ बेफोरखौ जों मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे बिथिंफोरखौबो मख'बावनो हायो। जेराव जोङो औवा जि जोंहा गायनाय फांसे गायोब्लानो जोंहा बे बिराद गिदिर सुबा जालां एरनो हायो आरोना जेराव जोङो बेखौ खौ माने थैजासिम सुबुंनि हेफाजाब होगिरि होननानैबो बुंनो हायो। जेराव जोङो मानसि मानसि माहारिया जि जोंहा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थांना थानायनि थैजासिमावबो बे औवाजोंनो जोंहा माने लोगोसे बोगार जायो होननानै जों बुंनो हायो ओ जेराव जोंहा बे औवा माने औवा गैयाब्ला जोंहा ओ जेब्ला माने माखासे खामानियानो जाफुंसारला होननो गोनां जोंहा सोरबा सोरनिबा न'खराव सासे मानसि बा थैयोब्ला जोंहा बेखौ बोगारनो थाखाय जोंहा औवानि गोनांथि जायो जेराव जों बै सुबुंखौ बाननानै लांनो थाखाय जोंहा औवानि माखासे। सांग्रा बा बै गोथैखौ जोंहा थिखायनानै बाना लांनो थाखाय माखासे बिदिनो बैसां खानाय जायो आरोना जेराव जोंहा बे औवानिबो हौवानि खामानियानो बेयो मेन होननानै बुंनांगोन आरोना।
औ औ।
ओ जेरै जोङो बै बैसाङाव जोंहा मानसिखौ थिखोनानै बाननानै लांनानै गोथैसालिसिम बा ओ जि जायगायाव बेखौ गारहैगोन बे जायगासिम जोंहा बै औवाजों नो बाननानै लांनायखौ जों नुनो मोनो।
ओम।
बेबायदिनो जोंहा औवानि माखासे खामानिफोरखौ नायोब्ला जोंहाबो गोबां मोननो हायो जेराव जों औवानिफ्राय बिजाबफोर दिहुननाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनो माने दारिमिन कलखारखानाफ्राव जोंहा हौवाफोरखौ लांनानै बेखौ जोंहा मेचिनाव होनानै जोंहाबो गासै जों दा आथिखालाव मोननाय जि बिजाबफोर फरायबाय थानाय। बैफोरखौबो बानायो होननानै जों खोनायो आरोना।
ओम।
बेबादिनो जों औवानि मा से गोबां खामानिफोरखौ जों बाहायनायफोरखौ नुयो जेराव जोंहा औवानि गेजेरजोंबो बर'फोरनियाव दोरोङारि फोथायनायफोराबो माखासे फैफाखायो।
उम।
जेराव गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फोरा जोंहा माने औवाजोंनो माखासे खामानिफोरखौ मावबोजोबो नालाय जेराव जोंहा
उम
आबाद मावनायनि बेलायाव नायोब्ला बे दहाय नोंथाङा एसे एनै फोरमाय खाबाय जेरै मै मैखौ बानायोब्ला जोंहा औवा बुरखानिफ्राय बानायनाय जायो हौवा बुरखा नि बिफांनिफ्राय जेराव ज थाय गैयाखै जोंहा गोरा रोखोमसे जाद औवा बेखौ जोंहा सिनखावनायनि गेजेरजों खावनै बानायनायनि गेजेरजों बेखौ जोंहा गोरा खानानै जि गेजेराव मोननै औवानि सैनानै होनानै गोरा माने ओरैबो दबनो हायो ओरैबो दबनो हायो जेराव जों हाखौ समान खालामनो हायो मोसौआ बुद्रुनानै बिदि खालामनायखौ जों बे जाबाय औवा औवाजोंनो बानायनाय जायो बेखौ
ओम
बेबायदिनो आरो जों माखासे बिजों खौबो मोननो हायो जेराव जोंहा औवानि खामानियानो माने सुबुंनि थांना थानायाव बयनिख्रुइ बाहायजासिननाय बिफां होनोब्ला जों औवाखौनो बुंनो हायो आरोना जोंहा बेल' नङा जेराव मैगं बैसांफोर गायनाय